हेल' औ खोनादों नोंथां औ मा खालायगासिनो दं नोंथाङालाय?
आङो दा जिरायनानै दङ।
औ जिरानानै दंथ'यो ना होमबा औ ओ दा नोंथां नोंथाङा दसे ओरैनो दङब्ला जों ओ मा होनो मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
हायो नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंना मा होनो मेन आयदायानो जाहैबाय ओ माखासे आबाद मावनायनि सायाव माने माखासे ओ आबाद मावनायनि ओ आदब खायदाफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो दा बिदिेन'बा जोंहा आबाद मावनायनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गोदोनि जि गोदोनि समावहाय आबाद मावनायनि माखासे आदब खायदाफोरा माने गुबुन गुबुन जायोमोन आरो दानि जि गोनोखो खारि मुगा बेवहाय माने आबादनि माखासे मावनाय आदब खायदाफोरा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बेफोरखौ नोजोर होनानैनो नोंथाङा जा एसे मोनदांथि दङ बेखौ फोरमायना होदो।
ओ औ आ जेरै नोंथाङा बुंबाय आबाद गायनायजों जोङो गोबां जानाय मुवाबो मोनो आरो लोगोसेयै दिनै जोङो गोदोनि गायनायजों दानि गायनायजों बोरै आ बुहुद फारागथि दङ जोङो बेहाय जेनेबा आबाद गायनाया जाबाय जोंनि माने ओ जाग्रा आदारफोरखौबो होयो आरो आ माने गुबुन बाहायजाथाव दिहुनथाइफोरनि माने थाखाय आबादफ्राव माने आ मावनाय जायो आरो।
उम नोंगौ नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो दिनै जोङो बोथोरजों बोथोर जोङो आबादखौ गायनाय जायोना जेरै दा दैजां बोथोर सफैनायखाय दा बांसिनानो जोङो नुनो थाङोब्ला माइ आबादखौ जोङो गायनाय जायो आरो थ' आङो नोंथांनि नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आरो नोंथांमोननिथिंजाय मा आबाद बा मा मा माइखौ नोंथांमोना दा गायगासिनो दङ।
अ जोंनिखइजों ओरैनो मा होनो माइ गायनाय दाथ'' एसेबां बोथोरनाा माइ गायनायनि जेनेबा माइ गायनायनि सम दा जोंहा बे उम बिथिङाव माहोनो उम गोबां सुबुं माने गावब गाव गोबां आलदा आलदा माने माइ गायनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो माइनि नामाबो गोबां रोखोमनि दङ आं मोजाङै मिथिजोबाय लाङा नोंथां। ओ आं दामाने जि आं माने गोदोनि आरो दानि माखासे आबाद मावनाय नि जेन'बा आदब खायदाफोर बिनि बिथिङावनो आं नोंथांनो आंनि जा एसे मिथिनायं बेखौनो फोरमायहरनोसै नामा आं नोंथां?
औ जागोन दे।
औ औ दा ओ नोंथां जोंहा आबाद मावनाया माने गोबां रोखोमै आबादखौ मावनाय जायो। गोदोनि समाव जोङो ओ मा होनो आबाद मावनायनि माखासे आदब खायदाफोर आरो एसे आलदामोन आरो दा फैयै फैयै फैनानै दानि जि गोनोखो मुगा बेवहाय जोंहा आबादनि माखासे मावनाय आदब खाय खायदाफोरा एसे आलदासिन जाबाय आरो ओ जौगाथायाइखौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरो दानि जि मुगायाव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो सुबुं माहारिया बा सुबुंफोरा माने आबाद आबादनि सायाव सोनारनानै गावनि न'खरखौ सुंबोगासिनो दङ बांसिनानो दा बेनि बिथिङाव सासे सुबुङा आह आबाद मावनायनि बिथिङावहाय ओ गोदोनि समावहाय आरोना गोदोनि समाव सासे सुबुङा जेन'बा आबाद मावोब्ला बै आबाद नि फिथाइखौ मोननो थाखाय बिसोरो गोबां सम नेनो गोनां जायोमोन आरोना आरो बिसोर बिसोरो बोथोरजों सोनारनानै आबादफोरखौ बांसिनानो मावनाय जायोमोन। ओ बिसोरो जे मा होनो आबाद मावो बे आबादाव माने गावसोरनिनो माखासे न'निनो अर्गेनिक मा होनो अरगेनिक फार्मिं माने अर्गेनिक माने ओ आदबजों आदब खायदाजों मावनाय जायोमोन गावारि आदबजों माखासे ओ गोबोरखि गोबोरखिनि हासार ओ बोरमा खिनि हासार बेफोरखौ माने ओ आबादावहाय होनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन। जायनि जाबावनाव माने आ आबादनि माखासे जौथायाइफोरा बा जौगाथायाइफोरा एसे लासैयै जौगानायखौ जों मोनोमोन आरो बिदिनो मा होनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा उम मा होनो आबादनिफ्राय मा होनो फिथाइखौ गोबाव समनि उनावसो मोनोमोन आरोना मानो होनोबा बे जों दा दानि जाह बुंनाय बदिनो जोंहा गोबोरखि बा बोरमा खि बेफोरखौ होनायनि जाउनाव माने एसे जौगाथाया एसे लासै जौगायोमोन दा बिनि मा होनो बिनि सोलाय जोंहा नै दानि जि गोनोखोआरि मुगा बेवहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय गोबां दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा जेन'बा ओ मा होनो आबादनि बिथिङाव बुङोबा जोंहा मा होनो बोथोरखौ नायनानै माने आबाद मावनायखौ गोबां खम नुसै आरोना दैज्लांनि बोथोर दैज्लां बोथोरनि माखासे आबादफोरखौ जेनबा मेसें बोथोराव मावनानै ओ बे-बे फ्राय माने माखासे मुलाम्फा मोननायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो मानो होनोबा जोंहा जि दानि बे ओ गोनोखोआरि जुग बेवहाय माने गोबां माने गिदिर गिदिर जेनेबा बिगियानगिरिफोरा रासायनारि मुवा बेसाद मेदिसिन बायदिफोरखौ माने बिसोरो दिहुनबाय। ओ जायखौ माने जोंनि दानि आबादारिफोरा माने बाहायनानै मोनसे बा खलबसे हायावहायनो मैगं बा फसलखौ मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि समावथ' जेन'बा बेफोरबायदि ओ हासार गोना बा रासाइनारि मुवाफोरखौ बाहायामोन नालाय एसेख । बिदिनो माने गोबाव लायोमोन बा बोथोरजों सोनारनायनि जाउनाव मालाबा बोथोराव बबेबा बोथोराव माने। ओ अखा बारा बा बबेबा बोथोराव अखा खमनि जाउनाव माने बिसोरो आबादनिफ्राय मोननो गोनां मुलाम्फ जानाय मुलाम्फा बा ओ फिथाइबा फसलखौ बिसोरो मालाबा समाव माने खहा खालामना खहाबो जायोमोन आरो नाथाय दानि जि बे गोनोखोआरि मु मुगा बेवहाय माने जोंहा बोथोरजों सोनानायखौ नुनो थांलिया जोंहा बिदिनो बुंनो हागोन जे ओ आबादावथ' जोंहा मा होनो माखासे बिबांनि दै नांगौ जायो। दा बेफोरबायदि बिथिङाव जोंहा बुंनो हागोन बोथोरा जेन'बा खरान होयोब्लाबो अखा होआब्लाबो जोङो दानि जि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय मेसिनारि मुवाफोर दङ जोंहा जेराव दै साग्रा मेसिनफोर ओंखारबाय बेफोरनि जोहै जोङो। दै सारनानै बा दै जगायनानै बा जोंनि आबादाव जेसेबांखिनि ओ दैनि गोनांथि दङ बेखौ माने आबुं खालामनानै जोङो आबादखौ माने थाजिमै लाखिनानै बे आबादनिफ्राय ओ मुलाम्फा मोननो हायो आरोना मोजाङै मुलाम्फा मोननो हायो दा बेफोरबायद गनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो दा नोंथाङाबो बैफोरबायदि सोलायनायखौ गोदोनिफ्राय दासिमाव नुदों नामा?
ओ औ नोंथां गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' आ जोंनि बर'फ्राबो गोबां दावगानायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो माने बे गोदान आ टेकनिकजों मावनाय आबादफोरजों लोगोसे गोबां आबादफोरखौ सोरजिनो हादों आरो गोदान गोदान आबादफोरखौबो लाबोनो हादों गाइद फैनो हादों। जे आबादफोरखौहाय सिगां गायनो हायामोन जेरै चक्लेट फिफां आं आरो बायदि बायदि रोखोमनि थाइजौ बे ओ माने आरो गोबां मैगंफोर जे जोङो खोनायाखैमोन बा बाहेरा देशावसो जों खोनादोंमोन। बेफोरबायदि आबादखौ दिनै जोंनि अनसलावनो बर'फ्राबो जायफ्रा आबाद मावो जों गोबां नुनो मोनदों आरो आरो बेफोरखौ फाननानै बेफोरखौ माने बिजनेस खालामनायावबो गोबां आवगायनायखौ आङो नुनो मोनदों। आबादजोंनो आरो दा होननो थाङो ब्ला जोंनि ओ बे माने आबादजोंसो बांसिन जोंनि बे मानसिफ्रा ओ दा माने आवगायनो हागासिनो दं होननानै आं सानो आरो ओ नाथाय ओ आङो सानो जे जोंनि बे आबाद मावनाया एग्रिकालसार बेयो जोंनि मोनसे पार्थ जानांगौ मोनसे ना जोंनि लाइफनि मोनसे फार्थ जानांगौ मानोना एग्रिकालसार होनोब्ला जोंहा गोबां गोदोनिफ्रायनो मोनसे ओ बियो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बियो मोनसे कालचारखा आबाद मावनाया। जोङो माइनिफ्राय लानानै जोङो गोबां बिदिनो बाय दि बायदि बोथोरनि हिसाबै जेरै दा बे बोथोराव दों मैस्था बांगाल, मै स्था आरो खुमब्रा आरो गोबांथार जोङो मोननो थाङो दा आरो बेजोंनो गोजां बोथोरावबो जोङो मोजां मोजां मैगंफोरखौ जोङो गायनो हायो जेरै- लाफा माने मोजां मोजां मैद्रुखौबो आरो मोजां ओ ओंख्रि माने बान्दााखपि, फुलकपि गोबां जानोबो गोथाव जायो बे समाव, थ' बेफोरबायदि माने ओ मोजां आबाद आबाद मावनानै दिनै जोंनि बर'फ्रा ओ न'आवल' जायाखै नाथाय बेखौ बाजारसिम लाबोनानै बेजों हाय मुलाम्फाखौबो खामायनो हादों आरो बेखौ नुनानै आङो ओ जोबोद मोजां मोनो। नोंथाङा बिनि बिनि फारसे माबा मोनसे फोरमायबावगोन नामा
ओ मा होनो मारा मोजां खोनायाखैमोन नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा?
माने जे जोङो ओ जोंनि बर' कालसारावहाय जे जों आबादफोरखौ मावनानै जों जे बिजनेससिम लांबाय बिनि फारसे नोंथाङा बो माबा मोनसे फोरमायनो सानोब्ला
अ औ दा जे जोंनिनो नैबे जेनेबा बर' समाजावहाय ओ गोदोनिफ्रायनो जेन बा आबाद मावनायाथ' दङमोन दंखायो ओ थेवब्लाबो मानि गो दोनिफ्राय दासिमाव माने जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो दा बेफोर माने बिथिङाव जों नोजोर होनानै नायोब्ला माने खोब गोजोनथावनि बाथ्रा माने जोंहा जे गोदोनि नि समावहाय माने आबाद गा मावनायनि माखासे आदब खायदाफ्रा गावारि आदबमोन आरो ओमफाय ओ दा दानि जि आबाद मावनायनि माखासे आदब खायदाफोरा माने बियो एसे ओ इउनिक जाबाय आरोना माखासे ओ गोनोखोआरि बा बिगियानगिरिफोरनि माखासे ओ आदब खायदाफोरखौ लानानै बिसोर रो खामानिफोरखौ माने फल' खालामनानै बिसोरो मावो दा बिनि थाखायनो माने बिसो रो एसेब्लाबो माने गोदोनिफ्राय साबसिन आबादाव माने आबादारिफ्रा माने दावगानायखौ आं नुदों आरोना, बिदि माने आबाद मानि बिथिङाव बिसोरो ओ मा होनो माखासे आदब खायदाफोरखौ फल' खालामनानै मावनायाव बिसोरो ओ मा होनो ओ बेखौ जेन'बा मुलाम्फा जानानै बिसो रो बै माखासे आबाद बा गावसोर मावनानै मोननाय फसलफोरखौ माने ओ फालांगि खालामनानै गावनि माखासे माने न'खर संसार जानायाव, बा न'खर सुंबोनायाव मोजाङै माने सलिबोनायखौ आं नुदों आरो ना दासिमाव
औ औ नोंथांजोंहाय बे आबाद नि बिसय मोनथिनानै गोबांथार मोनथिनो मोनबाय ओ मोनथिनानै ओ मोजां मोनबाय अब्ला समायजों लोगोसे जोङो दा दोनथ'नो
औ जागोन नोंथां ओम